मा खबर
दंं नोंथां ओरैनो बिदिनोसै नोंथांनालाय
मा हो
नोंथाङा
आंनाबो बिदिनो खबरा मोजांबो गाज्रिबो आरो गेजेरावनो दंलाबायो
उ
नोंथांनियालाय
आंनियाबो बिदिनो गरमनि गेजेरजोंनो दंगासिनो
बुहुद गरम जादों ना दिनै नोंसिनिथिंलाय गरम जादोंना जायाखै नोंथां
जादों नोंथां नायनोनो हालाय लायथाराखै
औ
औ
नोंथाङाबो माइ गायाहैनायमोन नामा होनबा
औ माइ गायनानै दासो फैदों नोंथां बिराद सान्दुंखायनो माइखौनो गायनो हायैनि फैनांबाय दा बेलासियावसो गायफिननो
औ औ न'नि ना मालायनि
खोनायाखै नोंथां
ननि ना मालायनि होनदों
न'वावनो गायदों नोंथां नवावनो
ए आतसा
औ
गायाखै गायनायालाय गरमखाय ओरैनो दं आरो
अ नंगौ नंगौ नामा?
जेरावबो थांला हायाना बिराद गरमजादोलै बुहुद सान्दुं दुंदों दिनै।
औ गरम गरम बोथोरबो गरम बुहुद गरमनि सायाव गरम
नोंथाङा गरम बोथोराव मा जानानै मोजां मोनो मा लोंनानै मा जानानै
आङोना नोंथां आंथ' दायो जेनेबा गरम बोथोरबो गरम बोथोर राव थरमुस जानो मोजां मोनो थरमु स जानानै एसे थान्दा मोनो खुसेर बिदै इदिनो बायदिसिना थान्दा थान्दा बुस्थु लोंनानै मोजां मोनो नोंथाङालाय?
आंबो बेफोरबायदिनो गरम बोथोराव माने इदिनो बहाबा दैमा जिङाव जिरायनानै थानो मोजां मोनो इदिनो बायदिसिना जुइसफोर लोंनो मोजां मोनो खुसेर बिदै आरो
थुरमुसफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो गोखै बुस्थु जानो मोजां मोनो। आरो इदिनो लोगोफोरजों मोनसे पिकनिक जायोबा मोजां मोनो आरो माने मिनि पिकनिक इदिनो गरम बोथोरनि थान्दा बुस्थुफोर जाहैब्ला आरो ज' ज' बेफोरबायदिनो मोजां मोनो
औ नोंथां
दाथ' बहुत गरम ना
औ
औ
हायोबाथ' दैयावनो थाबाय थानो गोसो जालाय लाङो नोंथां दानि बोथोरखौ नायनानैथ'
औ नोंथां गोसो जायोथ' आरो दैयावनो थाबाय थानो
ओं
दैफोराबो हा
नोंथांमोननि दिन फिफां लाइफां गोबां दंसोयो नामा जाहाथे गरमनि समाव जिरायनानै थानो बा आराम खालामनो थाखाय
दंनायालाय इदिनो दंसाबो आरो बाराबो गैया एसे एनै दङ बेवहायनो जिरायो आरो
अ
गेजेरावनो बारा गैया
औ
बुहुत खम जाबायना बिफां लाइफांफोराबो बेनि थाखायनो गरमफ्राबो बांलांनो हमबाय खोमा
औ नोंथां
औ
बिफां लाइफां बोथोरनि गायनाया खम जालांदों दानफायनाया बारायलांदोंना नोंथां बेनिखायनो
ओं गरमा बारा जादों
औ नोंथां
उम
बेफोर गरम बोथोरखौ माबायदि बा एसे खम खालामनो हागोन बायदि सानो नोंथाङा
गरम बोथोरखौ
औ
बिदिनो गरम बोथोरखौ एसे खमायनो थाखायब्ला दानि जुगावथ' बिफां लाइफांफोरा खम जालांबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
बेनि थाखायनो बिफांफोरखौ गायनांगोन आरो दानफायनो मोननाय नङा दान फायनो नाङा बिफां गायनायाव जों बिराद माबा जानांगोन आरो
ओ मुखुब जानांगोन आरो ना
मुखुब जानांगोन आरो फोथांनानै लाखिनो थाखाय बेखौ जेवराबा बेरा दुमनानै होनांगोन आरो
औ नोंथां
मोसौ बोरमा जाहाथे मोनजाया बेनि थाखायनो
बिफां लाइफां गायनानैथ' गोबां खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो नोंथां मा होनो जेरै दैबानाफोरनिफ्रायबो बारग'नो हायो नङा होनबा नोंथां
औ
औ बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बिफां लाइफांखौ गायोब्ला होबथानो हागोन माने एसे खम जागोन बायदि नुहरोना नोंथां
औ बिदि नुहरो आंबो नोंथां एसे खम जाब्ला आरो
ओरैनो नोंथांमोनाव नोंथांमोननि जायगायाव औ फाइभ जुन बिफां लाइफां गायनाय दिन नङा होमबा बे साना
औ
बेफोराव गायोना गाया
गायो गायनायालाय बिदिनो खम गायो आरो नोंदां माने बिदिनो साफा सानैफोराल'सो गायो बारा गायनायखौ नुबाङा आरो
ए
औ
औ
खम गायो नोंथाङा होमब्ला बहुद बिफां गायो नामा नोंथां
बिफां गायनायथ' जायो नोंथां माने ओरैनोबाबो स्कुल बायदिसिनाफोराव बेफोरबायदिया बांसिन सोलियोथ' ओमफ्राय गामिफोरावबो आं सानदों माने गासिबो न'खरसेयाव फांसे एबा फांनैयै गायोब्लाबो बहुद थोजासे जायो बेनिखायनो गामिखौ गामियावहाय फाइभ जुननि सिगाङावहाय मोनसे मेल लिंनानै बे हाबाफारिखौ फाइभ जुन खालि मावनाय जायो आरो
उ उ उम
बेफोरबायदिखाय औ
बिदिनो दैमा दैसाफ्राबो खम जालांनो हमबाय नङासै होमबा नोंथां
औ औ नोंथां औ
बेफोरबायदि गरमनि थाखायनो खम जालांनो हमबाय दैमा दैसा बिलो सब रानलांनो हमबाय
औ
नाफोरनि माबाफोराबो खमायनो हमबाय आरो माने दैमा दैसाफोर गैला नालायथो बहा थानो जायोना बिसोरो
उम
उ
गासै फाफ्रोमथिंनिबो बिथिङाव गोबां खमायबोगासिनो ना नोंथां
औ लासै लासैनो बिदिनो खमायलांगासिनो मिथिंगायारि सम्पदफ्रा
औ
नोंथाङा अब्ला गरमाव
ओंखामखौ गुदुं गुदुं जानो हायो ना हाया
ओंखाम खौथ' नोंथां गरमाव बेबायदि गरम समाव ओंखाम जानायाबो गोब्राब नोंथां आरो ओंख्रिबो गुदुं ओंखाम गुदुंबा गोबां गरमसिन जायोमोन
औ औ गरमसिन जायो औ अब्लाबो ओंखामखौ गरमब्लाबो माने गुसुथार जाब्लाथाय जानो हायाना नोंथां
औ नोंथां दै सोमनानैसो बांसिन जानाय जायो नोंथां गरम बोथोरब्ला
दै गोजाना आरो माबा मोनसे बिदिनो बाथोन बा बेफोरबायदि थाफागोन थाफायो नामा लोगोआव नोंथां
बिदिनो नोंथां माब्लाबाथ' थायो माब्लाबा आलु बाथोन माब्लाबा दाथ' दिंखिया सम दिंखिया
उम
बायदि बायदि जोगोनाट बिजौ बेफोरबायदि एवलाबायनानै सोमनानै जायोब्ला गोबां जोबोद मोजां मोनो नोंथां
गरमबाव आरो मैथा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो ना मोना नोंथां
जानो मोजां मोनो नोंथां नाजों ना गोरानजोंलाय माजों नोंथाङालाय मोजां मोनो ना मोना
आंबो मोजां मोनो मोननाया बिदिनो ना गोथांफोरजों बहाबा दुब्लि बारियाव माइ गायनानै हमना लाबोनाय नाफोरखौ ना नाखौ मैथाजों संनानै जायोब्ला माने सान्दुंआबो दानगारलाङो होननाय खोनानो मोनदों आरो नोंथां माने मैथा जायोब्ला औ बेनि थाखायनो जानो जोबोद मोजां मोनो आं नोंथां बेफोरखौनो आंबो नोंथांनि सिगाङाव खोन्थानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिब्ला बेयावनो लाखिनोसै नामा
औ दे नोंथां जागोन दे
ओ